हेलौ
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों। खोनादों।
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। ओनिफ्राय नोंथां मानोबा फन खालामदोंमोन आंनाव?
औ माने जों मोनसे आयदानि आयदा लानानै माने सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा जुदि सम दङब्ला?
हाब मा आयदानि नोंथां सम दङ।
औ माबा मा होनो गय आबादखौ लानानै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा मानो होनब्ला आथिखालाव बिराद गय गायनायखौ नुनो मोनो। बेथ' रायज्लायजागोन बिराद मोजांनि बाथ्रा। नों मोजां आयदानि सा बेखौनो रायज्लायनो सानदों
गया गय गय गय गायनानै माने दानि दिनावहाय गोबां रां आरजिनानै लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो थांदों नालाय बेनिखायनो बिनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै नोंजों कल खालामनाय जाबाय आरो।
थिखालाव गोबांखौनो जोङो। गय गायनायखौ जों नुनो मोनो। होमबा नोंथाङाथ'। बिराद मोजाङै मिथिजोबो जानांगौ गय आबादनि बागै।
औ मिथिनाय माने औ औ मिथिनाय माने आं जों खौ नुदों जाखौ मिथियो बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायना होनसै आरो आङो।
औ औ दे दे नोंथां दे।
दाथ' नै जोंनिथिंजाय होनोब्ला माने नै जोंनि जायगायाव आरो आं। जे आं नुदों आरो। जेनेबा माइ जेनेबा जेराव। माइ गायनो हाया दै खम हाया हाया माने माइ गायनायाव एसे उसुबिदा जायो बेयावहाय माने जों जोंनि जायगायावहाय माने गयखौहायनो गायजोबनाय जाबाय आरो जेनेबा गय फिथाइया सिगाङाव एसे खममोन दा बांसिन नुनो मोनबाय जेनेबा बे गय सिगाङाव गय बिफां थानाय बेफोरनिफ्रायनो माने जावैना नाय खौ फेहेरबाय फेहेरनानैहाय दा गय फुलि खालामनानैहाय गायबाय आरो दा बां बांसिनानो गयाहाय माने आं मुलाम्फा दं होननानै सानो आरो माने बे जिहेतु जों बेयावहाय बांद्राय खस्थ'बो खालामनााङा जेनेबा जों गायनानैहाय फिथाइ थाइजासिम आरो फिथाइ थाइजासिम फेदेर। देरनानै फेदेरनो हायो माने बोसोरावनो बोसो मोननो हायो आरो गय फिथाइनि गय फिथाइखौहाय औ नोंथांमो थिं जेनेबा बेफोरबायदि गयफोर गायनाय गायोना गाया जेनेबा?
औ औ नोंथां जोंनिखैबो जोंनि ओनसोलावबो जों गोबांखौनो गायनाय नुदों। मानो होनब्ला गय आबादजों जोङो न'खर गंसेखौ ओ सामलायलांनो हायो बा दैदेनलांनो हायो। माब्रैहाय होननानै बुङोब्ला से बिघा गयावहाय जोङो ओ से बिगा जुदि जों गय गायोब्ला बिनिफ्राय जोङो ओ बोसोरावहाय ओ खमैबो दाइनजि रोजा बा गुजि रोजाखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो
औ बिनिफ्राय बांसिनसो मोनो होननानै आं खोनादों आरो जोंनिजाय जोंनि ओनसोलथिंजायहाय
औ औ बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा होमबा ओ जा जानांगौ बियो जाय जायगा लायै जायगाबो जानो हागौ औ ओ मानो होनोब्ला सा ओनसोल आरो खोला ओनसोलनि गयफोरावहाय माबा मोनसे फारागथि दं होननानै आं मिथिनो मोन्दों औ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गय आबादनि बागै ओ मानो होनो मा होनोब्ला से बिगा हायावहाय जोङो खमैबो जुदि जों गेसेङैहाय गायनो थाङोब्ला नैजौ बाजिसो गय बिफां जोंङो गायनो हायो जुदि जों गुबुङयै गायोब्ला थामजौसो थामजौनिबो बारा जों गायनो हागोन आरो आरो जोङो गय गय फुलिनि बाथ्रा रायज्लायोबा बा गय बिफांनि फुलिनि बाथ्रा जोङो रायज्लायोबा ओ फांसे बिफांनिफ्राय जेरावनाखि फिथाइ थायखानाय गय बेखौ मोजाङै मोजाङै मोनहोनानै बिनि उनाव हाननानै ओ साननै सानथाम दोनथ'नानै बेखौहाय जोङो ओ मोजां हाखौ हालेवनानै बेवहाय जोङो ओ बे हायावहाय थुसो थुसो दोनबानो औ थुसो थुसो दोननानै जावैनो हायो आरो आरो मोनसे खोथाखौ ओ नायनो हायोदि बे जावयैनाय समाव जोङो माबा मोनसे जिगाब जा बा गयनि बिलाइखौनो जा खोबनानै दोननांगौ जायो नोंथाङा मिथिगौ ना खोबनानै खोबनानै दोनो मानि थाखाय खोबनानै दोनो
बे जिगाब खोबना दोननाया माने जाहाथे हाग्राया रज'नो हाया एफोरबायदिनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो आरो माने जाहाथे बै गय फिथाइ जावैनाया माने गाज्रि जाया होननानै माबानाय जायो आरो खोबना दोननाय जायो आरो बे हाग्राफोरखौहाय मा होनो जिगाब बा गयनि बिलाइखौनो खोबनानैबो दोनजायो
औ औ औ औ औ औ आङो दिनै नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनलायबाय आरो जोङो बुंनो थाङोबा गय बिफांनिफ्राय बा गय फिथाइनिफ्राय गय माब्रैहाय मुलाम्फा खालामनो हायो होनोब्ला जोङो गय फिथाइ बेखौ हाननानै जुदि जोङो केजि हिसाबाव फानहरोबा जोंहा मुलाम्फाया एसे एसेबाबो खम जायो आरो बे गय फिथाइखौनो जुदि जोङो खावनानै रुनानै आरो सान्दुंआव फोराननानै जुदि बेखौ फानहरोबा जोंहा मुलाम्फाखौ बांसिन मोनो होननानै जोङो मिथिनो मोनो
औ औ आरो बिनिफ्राय मा होनो जुदि जोङो बेफोर खौ जुदि मावाबाबो माने जोङो गय फुलि खालामनानैहाय जुदि फाननो हायोबाबो जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो नङा होमबा फांसे गय बिफां फुलि फुलि फांसेयावनो जुदि मा होनो सि एबा आं खमखौनो होनबाय बाजिबाबोथ' बाजिबाबोथ' बुहुत मुलाम्फा जायोे जेने बा बे गय थाइसेयावनो बाजि थाखा मोननाय जाहैबाय। बिदि जायो आरो
औ हाब नङालायनो माथो। जोंनि ओनसोलावबो ओ साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो गय बिफां गायदों देग्ला आरो आं आरो जों मि मिथिनो मोन्दों ओ जे गय बिफां फुलिखौहाय बेसेबां लायो होननानै सोंनायाव ओ खमैबो बाजि सि नैजि सोरबा दाइनजि माने गय बिफां लायै गय बि बिफां जेरावनाखि गय बिफाङा नै बोसोरनि जुदि गय बिफां बिफांफोरबा बेखौ ब्रैजि बा थामजिनि ओ दाम होनानै लाबोयो। आरो जुदि बिनिख्रुइ देरसिनबा बोसोरथाम बा बोसोरब्रै जुदि जानायब्ला बे गय फुलिखौहाय जोङो मोननो हागोन ओ बाजि बा स्निजिनि ओ दामाव।
औ। मानो होनबा बुहुत मुलाम्फा थायो गय गय गय गायोब्ला। माने होनबा जोबबो होनो बोसोरावनो बोसोर गय जों गायनांगौ जायोना जेनेबा बे बोसोरावहाय माबेबा बारजोंबा मा होनो जेनेबा माबा मोनसे एम्फौ अरनानै खहा। जाबाय। बेयावहाय जों गायसनना होनांलायबाय बेयावहाय जोङो माने गुबुनफोरनो फानहरनो हायो आरो न'आवहाय जेनेबा गायनानै आग्लायनाय बा बारा जानाय बे फोरखौहाय माने गुबुननोबो फानहरनानै फानहरनानै रां खामायनो हायो आरो।
औ थारैनो सैथो नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंदों आरो बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो गय फिथाइखौ बायदि रोखोमनि मुवा बेसादावबो बाहायो जेरैहाय जोङो ओ खुद कास ओ जेरै सिकर होनो ओमफ्राय सिगनेसार होनो आरो कमला पेसोन बेफोरबायदि मुवा बेसादावबो जों बाहायनाय मोनो आरो जोङो बेफोरबायदि जानायावल' बाहाया होननानै आं मिथिनो मोनदों जे मा बा‌ माबा माखासे रं रं बानायनायावबो गय फि फिथाइखौ बाहायो होननानै आं खोनानो मोन्दों। बे थारैनो बेसेबां सै सैथो नोंथाङा मिथिगौ ना?
आं बेखौथ' बेसेबां सैथो बे मिथिया खिन्थु माने रं जायो होननानै बुंनायखौ होनोदों आरो खेबसे जोंहा माने खुन्दुंआव गाब गाब गाफेरबाय आरो माने जामारोना जामारा होननानै नायनायाव थारैनो गाब गानायाव रङा नांदों आरो खुन्दुुंआवहाय
औ होनोमबाथ' बे बिराद मोजां बिनि औ बिनिफ्राय नोंथाङा मिथिगौ ना फांसे बिफां बा फांसे गय बिफां गायखांनायनि उनाव बेसेबां बोसोरनि उनावहाय बेयो फिथाइ होयो बा फसल होयो
औ बेसा फसल होयो होनो होमबा जेनेबाथ' दानियाथ' गया मा होनो हा लानानै हा जायो होमबा नङा होमबा हा लानानै अबेबा पास बोसोर अबेबा आद बोसोर बेबायदि गाहाव जायो ओमफ्राय बिन उनाव फार गिबि खेब थायजेननायावहाय आरो
औ औ औ नोंगौ नोंथा थिगखौनो औ खोनादों नोंथां बिनिफ्राय आरो खोनानो मोनदों जे जुदि गय बिफां फुलिखौ जुदि बोसोरै बोसोर जुदि गायस्लायबाय थायोब्ला बा बै गायस्लायबाय थानाय जुदि ओ गय बिफांनि फुलिखौ ओ माने गायथारोब्ला अब्ला थाब थायो होननानै बा बिफांनि जिथु महर बा सेहेरा बियो मोजां मोजां जायो होननानै मिथिनो मोनदों
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ बे बाथ्राया माने गया माने फिथाइ थायनायावबो माने थाब थायो होननानै बुङो आरो मानसिफोराहाय
औ औ थारैनो नंगौ जोङो गमामायैनो जों नुनो मोनो जे गय बिफां गायनानैब्लाबो गायनानैबाबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो दानि जुगावहाय बांसिन बांसिनखौनो जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनला बांसिन गयनि आबादखौ बांसिन नुनो मोनो
औ आरो आरो दानियाथ' गय नारें बा लेबु आरो माबा कक'व चक्लेट दंफां ना मा होनो बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनसै दानि
औ औ ओ औ ओं ओं खायफा खायफा बा गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनदों गय बिफांनि ओ जि गय आबाद मावदों बिनि गेजेर गेजेर खका चक्लेट जायखौ होनो जायजों जोङो चक्लेट बानायनाय जायो डायरि मिलक ओमफ्राय बायदि रोखोमनि चक्लेट बेफोर दंफां खौबो जों बेफोर गायनानै ओ माखासे गोबां फसल बा रां खामायनो हा हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो होनबा दिनै जोङो बिराद मोजां ओ आयदानि सायाव सावरायबाय आरो मिथिनो मोनबाय जे गय आबाद गायनानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो बे गय गायनायाव बा गयनि आबाद मावनायाव एसेबां मानिबो खस्थ' गैया होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय
औ औ औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दसे ब दसे सम होनानैबाबो रायलायनायनि थाखाय
औ औ ओं नोंथांनिसिमबो
दोनथ'लायनोसै होमबा ना नोंथां
औ दे ओं
दे
औ